औ नोंथां, ओ नोंथाङा फ्रि ना नोंथां?
औ नोंथां आं फ्रि।
औ आङो नोंथांजोंहाय नाफाम नङा होमबा नोंथां, बे नाफामनि सायावहाय बोरै खालामो आरो माजों माजों जायो बेखौहाय नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामहरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां जोबोद मोजां जागोन
औ बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जागायना होग्रोदो नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां जागोन ओ नंगौ नोंथां ना फामा जोंनि मोनसे मख'जाथाव बा सावरायजाथाव मोनसे ओ बे माबा आयदा।
औ नोंथां
नाफामा ओरैनोबाबोथ' जों गिबियावनो बेखौ बुंनांगोन जोंहा मानि जेखौ माबायाव जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि मुङै जोङो माबा मोनबाय मु ओ मुं मोनबाय आरो जि आइ टेक माने जिउग्रा फिकाल आइडेन्टिफिकेसन मुं मोननाय माने बियो मोनसे बर'नि ओंख्रि होनथनानै मुं मोननाया मोन बाय आरो दा जोंहा बेफोरखौ ओ बोरै बानायनाय जायो आरो बेफोराव मा मा होनानै बानायो आरो बेफोरखौ जों माबोरै संजायो आरो बेफोराव जों मा माजों संजायो बेनि सायाव नङा होनबा नोंथां जेरै ओ जोङो नाफामखौथ' ओरैबायदि बानायो जोंथ' नाफामखौ खौहाय जेरै दैमा दैसा बिलोफोराव गुरनानै हनानै बा सारनानै लायो नङा होमबा दा बेबादि लाना फैनानै जोङो न'खराव माखासे माबानानै ओ फोरानगोन ओ सोरबा सोरबा एसे गोबाव फोरानो माबाफोरावहाय सान्दुंफोराव फोरानबा एसे सम लायो नाथाय जोङो अर सुनानै बेखौ फोराननोबा माने एसे खम समनि गेजेरावनो जोङो बेखौ माने थाब माबा होनो हायो आरो गोरान खालामनो हायो नङा होमबा
औ नोंथां थारैनो
दा जों बेखौ ओ गोबाङा मानि सानदुङाव फोरानो उखुम मुदाफ्राव दोननानै सोरबाया गनफोर गायनानै बावनो सान्दुंङाव फोरानो गाहायावनो
औ नोंथां थारैनो
माखासे दस्रा मानि गाव गावनि आलदा आलदा माबाजों फोरानो जेरै अराव फोराननाय
औ नोंथां
ओ जोंहा नाफामखौ फोरानखांनायनि उनाव ओ बेफोरखौहाय माने एसे सोरबा सोरबा देग्लियो फोरानखांनानै माने पावदार खालामो देग्लनानै गुन्दै खालामो देग्लिनानै माने भयामफोराव बेफोरबायदि जेनाखि होनांगौ जेरै माबाफोर औ बेफोराव मानि माबा खालामो आरो फेसेवो आरो बेखौ नोंथां
औ नोंथां थारैनो
बायदिसिना होनानै एसे एनै माबाफोर होदेरनानै संख्रिफोर होदेरनानै गाव गावनि माबायाव माने गाव बखौ मोजां मोंनो बेखौ होद्ला बायनानै माने बेखौ बानायो नाफामखौ सोरबाया बांसिन माने जों थास'खौ होनायखौ नुनो मोनो मोननो नङा होनबा नोंथां औ बे थास' होनानै जों बेखौ माने एसे गोबाव दान बिदिनो मोननै मोनथाम सो दोन्नानै जों बेखौ फेसेवो जोबोद गोबावनो दा बेखौ फेसेवखांनायनि उनाव जोङो माने जेेलानाखि दान मोनथामसो जायो उदाल खेवनानै नायो जै जाजाथाव महर जादोंना जायाखै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां थारैनो
बेफोरखौ ओ माबायोबा सेवखाङोबा जाजानाय हरबायबा जों बेखौ ओरैबायदि बि जायो जेरै जों बेखौ आ जोंथ' बेखौ गोबावबो संनांला नङा होमबा ना मानो होनोबा राननानै सेवखानाय जाहैखायो नालाय औ दा जों बारा गोबाव जों संनाङा बेफोरखौ एसे थावफोर होनानै सारायाव दरसे माने ओ एसे पियास बा बानलु गोथांफोर एसे हानानै एवनानै बेयाव माने नाफामखौ होसनहरदो बेसे बुरजा होनो नोंसोर जाग्रानि ओ अनजिमाया साबैसे माने साबैसे सुंबुं बेखौ जागोन बेखौ नायनानै आइडियाखौ नायनानै होदो आरो नङा होमबा नोंथां दा बिदिनो जोङो हालदै मस्ला एसे एनै हरदो नाफाम होखांनानै एरनानै उम एसे गोबाव थ' एवनाङा जों बेखौ दसे बिदिनो बा मिनिटसो जों बेखौ एदला एदलि खालामबाय थानानै एसे माने दै दै होदेरदो एसेल' माने एसेल' बिबांनि दै होदेरदो आरो बिनि उनाव बेखौ एरबाय थादो एसे अब्लानो जों बे नाफामा मोनो आरो माने बेखौ जों गोबावबो संनाङा नङा होमबा नोंथां आथिखालावथ' जोङो मबेबा हटेलफोरावबो जों मोनजानाय जायो माने बे एसे माने बेसेन गोसा बुस्थु नालाय बेखौ हटेलफोरावबो मोननो मुस्किल जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जों मबेबा-मबेबा हटेलाव नुनो मोनो नाथाय बिनि आलादा फैसा लायो आरो। नंङा होमबा नोंथां औ-औ जेरै जों अनला नारजिफोरखौ ओरैनो हटेलावहाय माबायाबाबो मोनजाफाखायो रां होआबाबो आतसा बिनि माने आलादा फैसा होआबो ओंखाम जोंनो मोनजाफायो, नङामा नोंथां?
औ नोंथां।
खौ जानोबा जोङो आलादा फैसा होनांगौ जाना फैयो आरो नोंथां। होमबा नोंथां जेरै जों नाफामजों ओंखाम जानोबा जोङो बेवहाय थामजौ गाहाम ब्रैजौ गाहाम होनांगौ जानानै फैयो।
औ नोंथां औ थारैनो नोंथां।
ओ बिदिनो जोंहा नाफामफोरखौ माजों-माजोंथ' जाजानायथ' नुफेरा जों बेखौ नङा होमबा नोंथां। जों बेखौहाय गाव हारसिंनो संनानै जायो आरो बेवहाय जेनबा आलु सालु बेफोरबायदि लाफा ना बा मैगं मैला बेफोरबायदि होनानै जाजाग्रा नङा नाफामा।
औ नोंथां
माने मोनसे बाथोन बायदि महरावसो बाहायो जेरै जोङो आलु जहल बा दालि जहल। बेफोरबायदि आलादा ओंख्रि संनानै लानानै जों बेखौ माने बाथोन महरै सोलायो आरो ओंखाम जानायाव, नङा होमबा? दा जोंहाथ' बर' हिसाबै ओ जौफोरजोंबो बेखौ सोलानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां औ।
बिदिनो माने गोबां माबाफोरखौ नुनो मोनो आरो। दा नोंथाङाबो ओ बेफोरनि नाफामनि सोमोन्दै एसे फंनैसो बुं ना होदो नामा जाहाथे आंबो एसे मोनथियो नोंथांमोना नाफामखौ मा-मा होनानै बानायो बानायनाय समाव आरो बैफोर नाफोरखौ बायो ना ओ गाव गावनो हमना लायो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ एसे आंनो फोरमायना होदो आरो नोंथां।
औ जागोन नोंथां थारैनो नोंथां नाफाम होनना बुंङोब्लाथ' जो जोंनि बर'नि होननानै जोङो बा जोंल' नङा आरो। जोंनि आसामाव थानाय बा गुबुन-गुबुन जिल्लायाव थानाय सुबुंफोरानो मिथियो। जोंनि दस्रा फो फोरनिनावनो बानायनाया आलादा आरो जोंनि नाफाम बानायनाया आलादा आरो हारसा रावाव बेफोरखौ मा-मा होनो मोनथिया नाथाय जोंनि बर' राव बेखौ नाफाम होनो आरो नोंथां। ओ आरो नाफाम होनना बुङोबा बेखौ बर'फ्रानो जा जाजेननाय आरोबा बर'फ्रानो बानायजेननाय होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथां। औ दा बेबायदिनो आरो नोंथां ओ नाफाम होनोबाथ' बर'फोरनियाव खोनानाय लो लोगो-लोगो माने खुदै गखायो आरो जानो लुबैखायो आरो नोंथां। दा बेफोरबायदि जालाय लायो दा नाफामखौ जोंनि बर'फ्रा माने गोदो गोदाय जे ब्लानो बर'फोरा रायजो जाजेनदोंमोन बा जों बर'फ्रा जेब्लानो जेनेबा हायेन ओनसोलाव फैनानै गाव गावनि जिउखौ खुंग्रोदो खुंफैदोंमोन नङा होमबा नोंथां बे समनिफ्रायनो बर' फोरा बे नाफाम बानायनाय हुदाखौ ओ सोलोंबोदों बा खालामबोबाय थादों नङा होमबा नोंथां। मानो होनोबा बै समावहाय ओरैबायदिमोन नाफोरा माने ददसे दैमाफ्राव बा बिलोफ्राव थांबानो नाखौ मोनोमोन बै समाव ओरैबायदि माने नायानो एबेल लेबेलमोन नालाय नोंथां। दाना बे समाव मा जायोमोन नाफोरखौ जाबाबो जाख'नो हाया। नोङो नों जाबा मालाय बेसे जाबाय थानो नङा होमबा नोंथां। दा मा खालामो बै समावहाय ना फोरखौ फोराननान दोनोमोन आरो गोरान खालामना दोननोसै आरामनो बेखौहाय जेनेबा जों सान्दुं गोसाथारबा सान्दुंआव दोननोसै ओमफाय जेब्ला एसे उम मोजां रानखाथारखाबाय आरो ओमफाय बेखौ जों मा खालामो अराव होयो आरो अराव होयो मानो होनोबा ओ खालार जायो अराव होबा एसे गोमोस्लिउ गोमोस्लिउ गोमोस्लिउ जायो। अराव होबाथाय साइस गोनां जायो आरो ओमफाय खिन्थु सान्दुुङाल' होनायबा बे नाया गुफुर जायो एसे असाइस नुयो आरो दा जेब्ला रानबाय अब्ला जों मा खालामो अराव होयो आरो एसे गोमोस्लिव गोमोस्लिव आराम साइस गोनां नुनायनि आरो दाना बे नाखौ जों मा खालामो उनावहाय ओ जेनेबा जि नाया एखेबारे एसे मोजां मोजांथार आरो जेनेबा जेनेबा सिंगि माग गुरफोर बा नास्राय गोरै गो गोरै गिदिर गिदिर नाबा ना बालाय बाथिया गिदिर गिदिर साइस गोनां दा बेफोर नाफोरखौ जोङो आलदा दोनो आरो बे नाखौ ओमफाय जे जे नाया एसे गुन्द्रा गुन्द्रि जेनबा फिसा ना बालाबाथिया फो माबा जेनेबा फिथिख्रिबो था थाया होमबा नोंथां फिथिख्रि मावा बायदिसिनासै फिसा फिसौ फिसौ फिसौ नाफोरखौ मा खालामो गुन्द्रा गुन्द्रि नाफोरखौ जोङो नाफाम देयो दा नाफामखौ जों मा खालामो जेब्ला नाया गोरान जाखाबाय नालाय नोंथां बेनि थाखाय जों माखासे
नाफाम देनो थाखाय आइजें लायो जेरै फार्स्ट आइजेंयानो जाहैबाय जोंना ओ उवाल नङा होमबा नोंथां उवालजों गाहेनजों जों दा बेखौ मोजाङै सुनानै लाग्रोयो आरो साफा सुना लानानै मा खालामो बेनि उनाव जों बे उवालखौहाय एसे फोरानग्रोयो सानदुङाव सुना लानायनि उनाव ओमफाय जेब्ला बे उवालाबो रानबाय अब्ला मा खालामसै जोङो माखासे थास'फोर आरो जाय माखासे जेसेबां उर दुदालि गांगं थास' बा न'नि माखासे थास'फोर बेखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोसै आरो ओमफाय बेनि उनावनो जों मा लायो माखासे बिबांनि सामब्राम गुफुरफोर लायो आरो मस्लाफोर आरो बेयाव एसे थावफोर होयो ओमफाय माखासे बिदिनो ओ मस स्ला मस्लिफोर इसे होनाय जायो आरो नोंथां दा जों बांसिन थास'बो होनाय नुयो थास' आरो सामब्राम गुफुरबो होयो आरो मस्लाखौ एसे बेबायदि माखासे ओमफाय माखासे माखासे फिसा फिसा बुस्थुबो दंबावो बेखौ होनानै बे नाफामखौ देनोसै आरो नोंथां बेखौ लासै लासै लासै लासै बे उवालाव देबाय थानोसै देबाय थानोसै देबाय थानोसै मिथिबाय जेब्ला नाजों थास'जों बे साम्राम गुफुरजों मस्ला मस्लिजों जेब्ला मिक्स जाबाय नङा होमबा नोंथां मोजां मिर बेखौ जों मा खालामनोसै ओ औवा हासुंफोराव जों देनोसो सोनोसै नोंथां औवा हासुंफोरखौ मा खालामो बे औवा बुर खा बा औवा गुबैफोरा जेनबा गुदुं थाया होमबा नोंथां फारसेथिं गान्थि गोनां फारसेथिं गान्थि गैयै खालामो आरो।
औ नोंथां।
गानथि आराम मोजां हास'नानै बेखौबो जोङो मा खालामो मोजाङै सुना लायो आरो बे औवा हासिंफोर
ओमबाय बिनि उनाव बे औवा हासुङाव लासै लासै लासै सो दे नाफाम देना लानायखौ जोङो सोना लानोसै आरो। मोज्जाङै सोना लानायनि उनाव मा खालामो जोङो बेखौ, ओरैबादि मोजां माथेगोन मारै माथेयो होमबा नोंथां जों मा खालामो प्लास्टिक फार्स्टआव प्लास्टिक सोग्रोसै, प्लास्टिक आम फाय मा बिलाइ थालिर बिलाइफोर सोग्रोनोसै, आमफाय बिनि उनाव मा खालामो जोङो आ दा बाव हाथफ्ला सोनोसै। हाथफ्ला सोयोबाथाय जों बेव एम फौ एनला खुनु हाबनो हाला नोंथां। खुनु बे मा होनना बुङो औ एम्फौफोरा गाज्रि बुस बेसादफोरा हाबनो हाला आरो आरो बेनि उनाव ओम ओह मा होनना बुङो हाथ'फ्लानि उनाव मास सोबावसै आरो प्लास्टिक सोबावसै आरो बे ओ ओम माबाफोराव सोबावसै मा होनना बुङो ओ उम बिलाइफोर जेनेबा थालि बिलाइफोरखौ सोबावसै। दा बेनि उनाव सोनानै आरो प्लासाव मा खालामबावो जों मोदजाङै स्ट्रिफोरजों प्लास्टिकफोरजों फांथेनानै ओरैबाददि फांथेनानै फुरा दोनोसै आरो नोंथां। बेखौहाय एखे बारे दांखाथारला। बेखौ मास मोनब्रै मोनबा सय मास सात मास बोसोरसे आराम बेबादि दोनै दोनै मा खालामसै जेब्ला जोङो जाजानाय मोनसे महर फैबाय, जाजानाय बिद नोस ओ सा-सारि फास मासनि उनाव सोनो जाजायो आरो नोंथां। ओमफाय जेसेबां गोबावसिन जायो एसेबां गोथावसिन जायो। सेवसिनसै नालाय दा बेफोरखौ जोङो बिदिनो नोंथां होननाय बादिनो जेनेबा बाथोन जानोसै आरो नोंथां नङा होमबा? दा बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो। दा नोंथां जोंहा सावरायनांगौथ' गोबां दंमोन जोंहा थाइमाबो जाबाय नङामोन नोंथां? दा जों उन समाव सावरायनोसै आरो नोंथां। दे बिदिब्ला होमबा गोजोननाय थाबाय नों
नोंथां दे गोन्थोंसै दे ओ